औ
ओ औ नोंथाङा गवालपारा ओनसोलनि ना
औ
ओ आङो उम बैसा नोंसिनि गवालपारा ओनसोलनि बैसागो रंजानाय फालिनायनि सोमोन्दै ओ मोजाङै एसे मिथिनो लुबैदों आ आरो बुङोबोला ओनसोल लायै ओनसोल जोंनि बर'नि बैसागु मोसानाय बा बैसागु फोरबो रंजानाया जोंना एसे आलादा आलादा जायो नालाय। बिनिखायनो आङो। गलपारा ओनसोलनि नों नोंथांमोननि ओनसोलनिखौ मोजाङै एसे मिथिनो लुबैदों आरो नोंथाङा। फोरमायनो हागोन। नांनो
दे होमबा नोथां हा खोनासोंदों दा बैसागुआथ' जोंनि बर'नि गाहाय फोरबो
औ औ
बे हिसाबै जोंनि गवालपारा ओनसोलनि बर' सुबुंफोरा बैसागोखौ माबायदि फालियो आं बेखौ नोंथांनो फोरमायनोसै
औ
आ बैसागोनि सानसे सिगां
उम
सैत्र' दाननि जोबथा खालार जायखौ जों जोङो माबा होननानै बुङो दमासि होननानै बुङो ओ एदिननि ओंखायनो जों बैसागुखौ खुंनाय जायो
औ
जेरैहाय जोंनि ओइदिना सानसे सिगाङाव बैसागोनि सानसे सिगाङाव मोसौ बैसागुखौ खुङो
औ
ओ मोसौ बैसागुआव जोङो फुङावनो मोसौखौ थुखैयनो मानानै माबायो आरो जेनेब बा लाव फान्थाव खुबैनानै दैमायाव थोखैहैनानै बे जोंनि बर'नि बे मेथाइ थायोना
औ औ औ
बेखौ खननानै माने मोसौखौ लाव फान्थाव जों खुबैनाय बे नेमा दं दा बेजों लोगोसेनो बैसाग दाननि सेथि सानखालि
औ
गासिबो बर' सुबुंफोरानो जोंनि समाजाव आ रो गासिनिबो न' खरावनो न'खरफ्रोमबो नखौ लोबस स्रांनानै दुगैस्रां आरि स्रां लोबस्रां खालामनानै बाथौआव माबायो बाथि सावो।
अह
बेजों लोगोसेनो जोंनि ओ गवालपारायाव उम जोंनि समाजा जेनेबा जोंनि मेद आफाद दङ। दामबि मेद आफादाव माबा थायो बाथौ मन्दिर जेनेबा बाथौसालि थायो।
ओं
फोरनिखौ सावखांनानै जोङो रायजोयैनो बेवहाय थाङो आरो।
औ
थांनानै जोङो बाथौखौ बे टाइपनि न'नि बायदिनो जेनेबा जोङो फुजियो आरो जेनेबा बेयो रायजोयैनो जायो। रायजोनो जायो बाबो न'खराव जाबायदि जोङो दुगैस्रां आरिस्रां लोबस्रांनानै बाथौआव बाथि सावो बाथि सा सावनानै ओंखाम सि फुं बायदिसिना बेवहाय दामो आरो जोंङो। रायजोयैनो जमायै नो।
ओं
दा बेबायदिनो रंजा बाजा खालामो ओइ दिनानो।
उम
जोंना जोंनि समाजाव जोंनि ओनसोलाव आरो ओ मोनफ्रोमबो गामियाव गियास्टि होननाय थायो।
ओं
दा बे गियास्टि माने गाहाया जोंनि हादुंगोरा होननाया बे जोंनि गाहाय आरो। दा बे रायजोनि बे बाउनाय ओरिनाया जोबनायनि उनाव बयबो गाव गावबाव न' न' थांनानै बे हादिंगोरानि न'आव थां थाङो आरो गावबा गाव समाजनि हादिंगोरानि न'आव
औ
दा बेयावनो माने जानाय लोंनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदिया जायो इनिफ्राय बैसाग दाननि नैथि सानाव जेनेबा बैसागनि नैथि सान ओरै बैसागु खौ नायोबा जोङो थामथि सान होननानै बुंनो हायो
औ औ
बो थामथि सान बायदि जायो मोसौनिफ्रायनो लायो नालाय सैत्र' दाननि जोबथा सानखालिनिफ्राय नाय बिनिफ्राय नैथि थारिखआव थामथि सानाव जोंनि मोनफ्रोमबो गामिनि समाजानो गामि गामि मोसायो मुसोरो जेनेबा जोंनि बाथौसालि थायो बेवहाय जों फुङाव आलारि बाथि सावनानै जोंनि समाजाव मोनसे माबा दङ फोरान्दिनाय लायो बेखौ लानानै थाङो गामि गामि गावब गाव गंफ्रोमबो न'खर न'खर हाबो खाम सिफुं बायदिसिना लानानै थाङो बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला सिख्ला थाङो गासैयावबो थांजोबो आरो बेनिफ्राय थांनानै बिसोरनि सिथ्लायाव थांनानै मोसायो बेसोरो खाम सिफुंजों आरो
औ
जोंनि हारिमुआथ' खाम सिफुंसो गाहाय नालाय
ओं ओं ओं
बिखंजों मोसायो मायो बिदिनो माने जोंना सानथाम थायो आरो बैसाग दाननि नैथि थारिक थाम थि थारिक ब्रैथि थारिख दा बे ब्रैथि दिन थारिखआव बाथि सान जायो नालाय
उम उम
दा बे बाथि सानाव जोंनि बे मोदाय दिहुननाय बे फोरोनदि दिहुननाया बेखौ दैमायाव गोदानानै मोदैखौ माने थुखैनाय बायदि आरो बेयो दा सोनानै आरो गावनि जायगायाव दोनहैफिनो
उम
दा बेनिफ्राय बिदिनो बैसागोआथ' माने बैसागोआथ' थाब जोबना थाङा नालाय होमबाबो बे जानाय लोंनाय बायदि बिसिना थायो होमबाबो बे मोदायखौ माने इदिना सोनांगौ जायो आरो माने सानथाम उननि बारा लाखि खाया
अ अ आङो नोंथांमोननि ओनसोलनिखौ जोंनि ओनसोलनिफ्राय एसे जुथा जुदायै मिथिनो मोनबाय आरो ना नोंथांनि सम गोजोननाय थाबाय फोरमायनायनि थाखाय ओम दे जों थिं जायनिया माने ओ सैथ्र' दाननि जोबथायाव मोसौखौथ' थुखैबाय मोसौ फुं फुंनिफ्रायनो जों मोसौ थुखैनायनि लाहार फाहार खालाम खायो ओ लाव फान्थाव जोंङो हालदै बेफोरजों जोङो जों जगार खालामनानै मोखोना बिलाइजों जोङो बुज्रावनो थाखाय जगार खालामनानै दैमा मायाव बा न'नि दैजों बा दैखर दैखरनि दै नङा बोला फुख्रिफोरनि दैजों जों थुखैयो आरो। इनिफाय जोंना मोनसे जों बेबायदि फोथायो जे ओ बे समाव लोखोना बिलाइजों बुज्रावोब्ला आरो लाव फान्थाव बेबायदिनो हालदै बेफोरखौ थाइखा फिथाइ बेफोरखौ जोङो सुनानै माला गानहैयोब्ला बा बेफोरजों ओ थुखैयै थुखैनानै बुज्रावोबोला जे बोसोराव जेसेबांखिनि मोसौनाव जानो गोनां बेमार आजा बैफोरनिफ्राय रैखा मोन नों होननानै जों फोथायो आरो ओ बिनि उनाव मोसौखौ जों थुखैयै लोबै गिबि मोसौनि बैसागु जों बेखौ फोथायनानै लायो आरो बेनि उननिफ्राय ओ अखानायैनिफ्राय ओ जोंनाबो मानसिनि बैसागु खुंनाय जायो। फुंनिफ्रायनो ओ फुङाव जोङो न'खरनि गाहायफोरखौ मान लायो सनमान लायो ओ माखासे ओ जि जोम होनानै बा जोंनाथ' ओ बर'नि गुबै दख'ना गामसा बेबायदि होनानै जोङो मान लायो आरो। उन्दैया गेदेरखौ ओसि सिबियो गेदेराबो उन्दैनो अननाय बावो। बेबायदि खालामो। बेनिफ्राय जोंनाबो रायजोजों न'खर न'खर बेबायदिनो खाम सिफुं जथा बेफोरखौ लानानै मोसालायनाय गिदिंलायनाय जायो आरो। बेजोंनो लोगोसे सा साफ्रोमनिबो न'खरावहायो बोर सारस्रिनाय हाबाफारिया जायो आरो। जाहाथे बे बोसोर गोदान। गोदानाव मोजाङै मोजां सोलिलांनो हायो जाहाथे बेराम आजार गैयालासेनो मोजाङै मोजां जिउआव दावगालांनो हायो बेखौ। साफ्रोमनिबो न'खर न'खर रायजोफोरा रंजानायजोंनो लोगोसे बोर सारस्रिनानै होलाङो आरो बेबायदिनो जोंनिथिं जोङो रंजानाया जोंना सानथामसिमहालागै थायो। सान्थ सानथामनि उनाव फ्राय जोब जोबनाय बायदियानो जायो आरो।
औ
ओ
जोंनियाव आरो मोनसे थालाङो
मोसाबाय रंजाबाय औ औ‌ दे बुं
जोंनियाव मोनसे थालांनोसै आरो बै माबा लामा गाथे जायखौ जोङो फिसा बैसाग लोगोनि स्नि सानाव खुङो माने मोसौ मोसौ बैसागोखौ लानानै स्रि सान आरो बैसागुनि थारिखौ नायोबा कालारखौ दथि सान गोलैयो ओमफ्राय मोसौ बैसागुनि ओमफ्राय हमोबा स्निथि सान एदिना माने गंफ्रोमबो गामि
ओं ओं
हाबजेनन्नाय आरो गामिनि जोबथा लामा गाथेनाय फोजाखौ होयो बेखौ बेखौ मोनाबिलि समावसो होयो
अ आं खो आं बिजाबफोराव मोनदो दै लामा गाथेनाय होननायखौ बेनिफ्राय आं दासिमबो नुफेरनाय जाया खै आरो खोनादों ओमफाय खोनायो दा नोंथांनिफ्रायबो खोनासिगोन ओमफ्राय बिजाबफ्राव आं फराय बोनो मोनबाय ओमफ्राय दासिमबो आं नुफेरनाय जायाखै जों
औ औ दा बे लामा खाथिना माने दाउसा हाथा सारनानै बे फुजाखौ होनाय जायो लामाखौ थेनानै माने बेनि माबाया ओरै जाहोना जाबाय जे बर'फोरनाव जों फोथायनाय दं जे माने आ बोथोर गोदानजों बेराम आजाराबो फैफायो दा बे बेराम आजारा जेन आ लामा आफादनिजोंबो हाबनो हाया गुबुन गामिनिफ्राय जेन फैफाया
औ।
बेबायदि होननानै माने बेखौ लामाखौ गाथेनाय जायो आरो
ओ ओ दोन औ खोन्थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। थाबाय नोंथांनिसिम दे होमबा ना दोनथ'नोसै दे औ।